हेल'
हेल' हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
औ हेल'
हेल' नोंथां
हेल' औ औ बुंलाय
फन रायलायजागौ नामा नोंथां
औ औ हागोन रायलायनो हागोन
हेलौ नोंथां नोंथांनावसो सावायलायजागोन नामा नोंथां।
औ लाराय जागोन हेलौ
नोंथां
हेलौ खोनाबायना नोंथाङा नेटवरक गैया नामा हेलौ औ रायज्लायोन रायज्लायजागोन औ औ
औ नोंथां खोनादों
खोनादों खोनादों
औ आं औ नोंथाङा आंनो दानाय लुनायनि मेथाइनि सोमोन्दैै फोरमाय मिना होनो हागोन नांदां
औ हागोन हागोन औ हागोन
फोरमायनो हागोन नोंथां
हागोन हागोन। अ दानाय लुनायाथ' बर'फोरनि मोनसे
औ औ दानाय लुनायाथ' गोदो गोदायनि फ्रायसोलिबोनाय बर'फोरनि मोनस से दोरोङारि खान्थि आरो ना आखाइनि हाबा। ओ माने बर' हिनजाव फोरथ' गोबां जि जोम दायोमोन ना। गोदोनो बै समाव।
औ औ
बर' हिन्जावफोरनि गुबै गाननाय जोमनाय जियानो जाबाय दख'ना। आरो सादोर नङा होमबा आरो बिनि अनगायैबो बर' फोरा। दख'ना आर'नाइ बायद बायदि बायदि बिहु फालि ओ आरो ओ फालि! बिदि दायो नङा होमबा। ओ आमफ्रहाय द दख'नाखौ मोनसे जुनिया आदबजों मोदोमाव फाननानै! बिखायाव आरो जानजियाव। थेबना समायना गानो नङा होमबा।
औ। औ।
बर' हिन्जावफोरा ओ बायदि बायदि मेगनाव गोनां आगर आखाइ एरनानै गावनो दानानै गानो आरो आगर फोर खौ नायनानै दख'नानि मुंबो होयो नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
खोनाबाय नोंथां।
औ खोनादों नोंथां
जेरै गुबै आग आगर गुबै दावरायाइ मोख ख्रेब बन्दुराम बिदन दाउथु गद फारौ मेगन देंखि या आगर आरो गोबां रोखोमनि द खना बर' हिन्जावफोरा गानो नङा ओम बा
औ नंगौ नोंथां।
जे बाहायफानाय सादोराबो बायदिसिना महरनि आगर एरनाय जा थायोना एन आग बायदि बायदि रो खोमनि आगर एरना लायो
औ नंगौ नोंथां।
गोबां रोखोमनि मिथिंगा महर हाजो दै हाला दैमा दैसा बिबार फिथाइ जिब जुनार महर गावनि गोसो बायदि सायखना लायो आरो बेखौनो दखना सानदोरफोराव बायदि बायदि आगर खाब ओ गा आगर आरो बायदि बायदि रं बिरंजों आगर बानायना लायो खोना बाय नोंथां बर' हिनजावफोरा बै स मनिफ्रायनो आखा फा खाखामोनना जि दानायाव औ फिथोबनिफ्राय आरो खुननिफ्राय खुन्दुं लुनानै जि दानाया बर' हिन्जावफोरनि गोमोथाव मोनसे हाबा नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
फा ओ बर' बिमा बिफानि गावसिनि फिसा हिनजावखौ औ संनायाव खावनायाव दानायाव लुनायाव आखल आ खुआव आखा फाखा जायागौ मानि माने जुलि होनायनि रादाब खा ओ रादाय खायामोन नङा ओमबा?
औ नोंगौ नोंथां
बिमाया आसि थुयै थुयै फोरोंनायावनो सिख्ला गोरा जानानै थानाय बर' समाजाव नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
गावनि फिसा हिनजावखौ सोरबाफोर हाबा रोङिनि नो अ बै समाव आवलुरिसो होनोमोनन' होमबा नोंथां
ओ नोंथां
दानो रोङोब्लासो बाख्नायोमोन नङा होमबा
औ नंगौ
बर' सिख्लाया गाव मोजां मोननाय सेंग्रानो हांमा हांसानि फालि गांसे ओ आरो अराय गाव खौ गोसोखां हानो थाखाय बिहु फालि बायदि दायोमोन ना ओमफाय बे सिख्लाया गावनि गोसो थोनायखौ जे अब्लाबो मोननो हास्थायो आरो बे नोनो गोबां बिहु फालि आर'नाइ गामसा बायदिफोर दाना हरो ना बे दानाय लुनायावनो बर'फोरा ओ ओम ओम गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो मे थायफोर दङ आरो ना जानाय लोंनाय नायाव रोजाबनाय बेखौ आङो
औ
बुंनानै होनोसै नोंथाङा एसे खोनासंदो गोसो थैयोब्ला खुसि जायोब्ला गोरजिया थाफै आदा गोरिजया थाफ गय नों सैथोबोला गोरजिया थाफ बेफोरबायदि मेथाइ दंमोन आरोना नोंथां थाबायना आरो गोबां बिदिनो जों मेथाइफोर मोननो हाबावो उम जेरै ओ जोंनि बे ओनसोलाव आरो ना आंनि ओनसोल जोंनि गामिथिं बेफोरबायदि ओ जे खुगा खुगा सो सोलिबोनाय मेथाइफोर दंङ आरोना बेखौसो आं नोंथांनो फोरमायदों हो औ ओ दिनै सानसालियाव मेथाइ खनबावदों बर' सिख्लाफ्रा गोसो थोनाय ओ सेंग्राखौ गोसोखांनानै बिदि गोसो खांनानै ख रोजाब नाय मेथाइ मोनसे खोन्थानोसै दे नोंथां नोंथांनो। आं आगर रोंङा बासो साला माथानिनो फालि होरलां दानानै होगोन आं आदा हाबाब आंबो आगर रोंङा नोंबो लेखा रोंङा बेयो मेथाइआ जाबाय मि थिंगाजों गोथौयै गोरोबफानानै ओ सोमो ओ गाव खौ बावगोमना लाग्रा ओमफाय मिथिंगाखौ असि बे मोजां मोनग्रा हाजो हाला हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा जिरि जिरि ओ गुसु-गुसु सुदेम थाग ग्रा मिथिंगा सिबियारि बर' सिख्लानिमोन आरो मि थाइया आं जोंहा आबै खोन्थानाय बायदिब्ला खोनाबाय नोंथां? औ बर'नि हिन्जाव ओ समाजाव गोदोनि समाव एसेनो दालाय दानाय लुनाया रंथारगौ बिसिनो थाइफोरबो दंङमोन आरोना नाथाय बिनि गेजेरावनो एबा हिनजावा ओ दानो रोंङोमोन दानो रोंङै बो दंङमोन आरो बेखौनो लानानै आर आ मोनसे मेथाइ मोनबावो आरोना। मुस्रा सानो रोंङि खुन्दुं सुजोबनो रोंङि आगर आखाइ सिनाय रोंङि बबेयाव देगोमा बाय खो बबेयाव लावखुमा बायखो गावनि दानायखौनो दानो रोंङि फोरबायदि मोनसे मेथाइ मोनबावो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो दानो लुयि रोङि हिनजावफोरखौ उम बै समावथ' आवलुरि सावरि बादालि बेफोरबायदि जायनि मेरि मुं होनानै गाबज्रियोमोन आरो। बुङोमोन ला जि फोनाङोमोन आरो दख'ना जोमग्रा बायनानै मोनै थाङै समाव दानो लुनो रोंथारनांगौ बेफोर बाय दि बुङोमोन आरो।
औ औ खोनादों।
औ औ।
खोनादों।
आरोनो गोबां मेथाइ मोनबावो ओ जोंनिथिं मोनसे दंबावो आरो
औ।
हौवाफोरनोबोथ' दायोमोन नालाय सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनो आरो गावनि बिसि फोरा फिसायनो दानानै होयोमोन जेवबो मोनसे मेथाइ मोननो हायो आरो ना जि दानो रोङि ओंखाम संनो रोङि साल्दां सिखोलाया बां सारि गानना देलाय देलाय थाबायदों हनै गामियाव बेरायदों हनै बिबो मोनसे गान मोनबावोमोन आरो ना नोंथां।
औ।
हेलौ
औ औ खोनादों।
औ औ। ओ दानो लुनो रोंबायै हिनजावफोरा आगर आखाइफोरनि मुंखौबो मिथि मिथिखायामोन आरो खोनाबाय नोंथां गाव जि दानाय आगरनि मुङा मा बे खौनो मोजाङै खिन्थानो रोङामोन आरो खायसेया। गावनि जि दानायखौ सेंग्रानो मे थाइनि गेजे जेरजों फोरमायोमोन आरो माने गावनि गोसोनि साननायखौनो बर' सिख्लाफ्रा बै समाव मेथाइनि गेजेरजोंसो फोरमायोमोन आरो खोनाबायना नोंथां? बेनि मेथाइखौ आं मोनसे खोन्थाना होबावो नोंथांनो र' आदा र' दख दखना दाखांग्रोनि सालामाथा खायनो गोबाव लाबाय बर गुबैब्ला खासिगौ आदा नेट आदा ने थ आरो खायफा खायफा साल दां हिनजावफोरा दानाय लुनाय खामानियाव गोसो होयिनि थाखाय बोथोर थांब्लाबो जरासे दखनाखौनो दाख नानै दिहु खुनो हाया गोबां गोबाव लायो साल सालखुन्थायावनो नांथाबना थाबाय थायो बे खौ लानानैबो मेथाइ रोजाबनाय दङ आरो ना नों थां सोरनायाबा माने जिखोनो दानो सो सोलाबा माबाया दानो हाया बेफोरबायदि बुंनानै साल खुन्थायावनो सेवग्लिना थायोना? गोबाव सम बेखौ लानानैबो मेथाइ रोजाबनाय दङ खोनाबायना नोंथां?
औ औ
जेटनि बारादै सिख्लाया सफैलायबाय आय सफैलायबाय बै नुहुरनाय सानालाय सोरनि जाखो दागोन ना दाया जाखो दालाय खुन्दुङा मुसिलांबाय गान्दैया गुन सुबाय आगरा खाना नांबाय ना आंखौसो गोसोखां दों दों बेबायदि बिराद गोजाम गोजाम मेथाइ दङ आरो
औ औ नोंथां
बुहुद गोबां मेथाइफोर मोननो हाबावो ओमफाय आं ओ एसे फोरमायबाय आंनि फारसेनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांनिफ्रायबो आं ए एसे मिथिनो सानदों बेनिखुइ साबसिन नोंथाङाबा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ
औ दे बिदि आंनो एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिहाय जोंनि बर हारिया माने गोदो गोदायनि फ्रायनो बेबाय दिहाय गावनि गानन' थाखाय गावनि आखाइजोंनो बर' आइजोफोरा
औ औ
दानानै लायोमोन बिथांमोना मिथिंगानि फ्राय मोननाय माने गुबुन गुबुन रोखोमनि गाब बेबायदिहाय जेरैबायदि गोजो जा गोमो गोथां बेबायदि गाबफोरखौ गावसोरनो आखाइजों बानायनानै गावसोनि गाननाय बै दखना जोमग्रा बेफोरबायदियाव फोननानै लायोमोन बिसोरनि गेजेराव बै जि दानाय बेफोरबायदिखो नानैबो बिसोरो माने बेबायदिहाय नों जा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गुबुन गुबुन बर' अ आइजोफोरा माने जि दानायखौ ला नानै मेथाइ रोजाब बोमोन आरो बैसागो बोथोराव जि गोदान बोथोरखौ बरायनाया औ मान होनाय जिखौ माने गावनि गोसो थोनायनो बिदिहाय हरनायावबो
उम औ
नानैबो माने जोंनि बर' समाज गोबां मे थै। खौ जों बर'फोरनि। गेजेराव मोननो हायो थां मिथिबायना नोंथां औ आगोर एरनायफोरखौ लानानै आरो जि दानायखौ लानानै। जि सुंनायफोरखौ लानानै बेबायदिनो गुबुन गु बुन गावबा गाव जि दानायनि। बेबायदिया। मेथाइफोरखौ जोंनि बर' समाज नि गेजेराव मोननो हायोना नों थां औ बिदिब्ला। दिनै बेसांङावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ औ थेंकिउ नोंथां औ थें थां औ दे।